माथो सिरि।
खोनायाखै?
खोनोद'
मा रायलाय नांगौ?
मा सिरि जाखो?
खोनायाखै नामा होनदां हेल' आइया।
ब्रा खोनायाखै।
खोनायाखै? खोनादोंना खोनायाखै आं
मानो सिरि ओमफ्राय?
सिरि नङा नै
बबाव दं?
बल खेला नायदों।
अबाव दं?
बल खेला नायदों सनजरायाव दं।
खोनायाबो मायाबो
खोनागासिनो आंथ खोनादों
आं जेबबो खोनाया एफा सिरि रायलायो
खोनागासिनो आंङो नोंनि रायलायनायखौ
दासो जादों
उम खोनाबाय
अबेयाव दं अबेयाव
साल जरायाव
मायाव
साल जरायाव
बेयाव मालायदों
बेयावहाय बल खेला नायफैदों नोंलाय बबेयाव दं
फनखौ ओरै लाब्रा खोमायाव लानाङा खुगायाव ला खुगायाव ओरैजाय गाहायाव ला जेबो खोना थारा एफा फिसा फिसा रायलायो ओरै सिदा ल' लाब्रा ओरै मबाइल नायनाय जान
खोनायानो माने ओ
खोनायाबो मायाबो बिदि रायलायो जाय सै रायलायनायानो
मानो जायाखै नों खोनागासिनो दा
सा फिसा खोनादों फिसा फिसा खोनादों
बे एपसआवहाय बिदिनो खोनायो खोमा
आं फिसा फिसासो खोनादों
आंथ' गोरा गोरा खोनागासिनो
नोंसो खोनादों नोंनिखौ खोना फैयानो
मानो खोनाया जानांगौ
दहाय एफा मोजां खोनादोंमोन
नेट नांङाखै नामाथाय बेसो जारला जादों नै दाल' नांदोंमोन नांनायालाय
जायगा माबा नांनायाव थाहै
हेलौ बावफ्रांदोंलै
मा लायनो थांदों नोंलाय बेयावलाय
आङो बेवहाय बल खेला नायनो फैदों नोंलाय बबेयाव दं बल खेला नायनो फैदों
जोलुर गेलेनो
नोंलाय बबेयाव दंङ
दा जों थांदों लोगोफोर लोगोफोरजों थांदों
लोगोफोरजों थांदों औ फैदों
हारसिं
हारसिं फैदों औ
मा
हारसिं फैदों
हारसिं मानो थांनांगौ
खोनायाखै
लोगोफोर गैया नामा
हा
हारसिं मानो थांनांगौ लोगोफोर गैया
लोगोफोर फैफायाखै बेयावसो दंफैयो लोगोफ्रा मेरला
जों बोरै इन्टारेस्ट जानांगौ इन्टारेस्टआनो जानाय नंङा बे
इन्टारेस्ट जाया जायो नामा मानसिफोर दंफैखायोना बेवहाय मेरला
आ
फोर दंफैखायोना बवहाय
मानसिफोर दंफै
खोनादों
मानसियानोथ' नबाव थानानै रायज्लायदों
बेयावनो दंङ ओरैजहाय क्लाबाव क्लाब सिङावनो दङ
आं न'आवसो दं स सान्दों
हा
न'आवसो दं सानदों आंङो
न' आव गैया बल खेला नायफैदों आंङो नोंलाय बबेयाव दङ
न'आव नंआना नोंङो आङा न'आव दङ मादैमोनाव दङ
मादैमोननाव मा खालामगासिनो बेयावलाय
बेरायनो फैदों आंङो ओरैनो नायनो फैदां मानसिफोरखौ माबे मा होनदों
खामानि गैया न'आव
खामानि गैया दासो उन्दुनानै सिखारबाय दुगैबाय फैबाय बिसिनाव आनै मोनाव उन्दुयोना आंहा एखायनो
रायलायद' मा सिरि जाखो
मा बे
रायज्लायद दां मा सिरि थाखो
नोंजों मा रायलायनो आङो आंहा खानाय सिनबाय खानाय खान्दा सिनबाय आंहा
खानाय खान्दा सिनबाय
गोदोनासिन हास'जोब्बाय गोलावखौ हास'जोबबाय
बेसेबां खान्दा सिनखो दां
ओरैनो खानाय खानदा लानो लुुबैदों
मानो हासुनांगौ मोजां नुयोमोन ना गोलावबासो
मा
गोलावबासो मोजां नुयो समायनानो
मोजां नुवा गोलावखौ लानो हाला खाननो हाला ओंखायनो खोन्दा सिनबाय
मानो खाननो हाया जानांगौ मोसानायाव मोजां जायोना गोलावबासो नायनो मोजां जायो बेसेबां लाखो होनदों
सेजौ बाजि रां
सेजौ बाजि रां बांद्रायाखै
बांद्राया बिदिनो लाखायो सेजौ बाजि जिया खम जाबावदोंसो
खम जादों खम जायाखैना आं बारासो जादों
नोगोराव थांबा बारा लायो जों गामियाव खम लायो गामिनिखौसो लेंंहरदों नालाय आङो ओंखायनो खमावनो मोनदों
माने खमाव सिनजानांगौ नोगोरावसो थांनांगौ नोगोरावसो मोजां मोजां
नोगोराव थाङासै आङो नोगोराव थां नो आंहा राङानो गैयामोन।
मानो गैया जानांगौ बिमानाव बिनानै लांगौमोन।
गैया जोंना आबायानो हरा। हरा जोंना आयाबो बो रांखौनो हरा। माया
हायेनाव बिना लांनांगौ हायेनाव गोबां रां दङ।
मावजिया आंखौ जि
मानो नायजाखो समायनाखाय समायनाखाय नाय समायनायखाय नायजादों नामा?
माबे
समायनाखाय नायजादों नामा होनदों मावजिजों?
रायजानो? सोरजों नायजानांगौ मावजि औ नायजादों।
मावजि मावजियालाय अबेनि जा खो अह मावजिया अबिनि नि ओहो थांदोंना थाङाखै दहायो थांदोंमोन द दख दखानावहाय हाबा काद बानायनो बिनिफ्राय हाब काद बानायनायनिफ्राय ओ ओंखाम जानानै जोलुर नायनो फैबाय।
ए मा ओंख्रि जायामोन?
जोंना ओ ओंख्रिया दालि ओमफायो थाइबें खाजि ओमफ्राय ना बाथोनमोन।
ए गोथावानोमोन।
नोंस्रालाय?
जोंना जोगोनार ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय ना बाथोन आलु मान्दे फाजामोन।
गोथाव।
औ आलु मान्दे नङा सिब सिब्रुु ना मा होनो बेसोमोन।
सिब्रु माजों जाखो सिब्रुखौ दाउजोंसो जानांगौ दाउजोंसो गोथाव जायो सिब्रुआ।
दाउआनो गैया जोंहा दाउआ थैजोब्बाय जोंना गोबाव जाबाय बेमारजों थैनाया दा लाथ'वाखै दाउआनो ‌
फिफिनबावदो दाउखौ दाउखौ फिफिनबावदो मानो रां गैया रां नांग दखाननि दखाननि रांजों जोंनो मानैसो बायनानै दोनबानो एरबावगोन ना
दखानाबो गैथ'वा।
माने गैया जानांगौ दाबो दासान्दि।
रां खामायनो हाथ'वाखै।
माबायदि सोलिगासिनो दखानफोरालाय?
मोजाङानो एसे गाज्रि। दाय नङामोन नंनायालाय मोजाङैनो सोलिदोंमोन।
मोजां मालफोरखौ सोदो मोजां मोजां मानसिफोरा सानफ्रामबोनि नांगौ बेसादखौ मोननायनि मोजां मोजां बेसादखौ लाबोदो सानफ्रामबोनि नांगौ।
जोंहा दा न'आव कारेन्ट बानायनो नागिरदों। ओंखायनो रां गैथ'वा
मा जादों मोब्लिबालाय नोंसिना?
कारेना गोदान लायनो नागिदों। जोंना दखानाव गोदान लायनांगौनो कारेन्टखौ दखानाव। ओंखायनो बेखौ बानायगासिनो दा थांगासिनो।
सम सम गारजिबो जायो नालाय ओंखायनो बानाय नांगौ। गोदान
आंहा बेग गोदान सुदोंमोन। बेगा बिबार होबावनांगौ। जाथ'वाखै
खोनायाखै आङो मोजां-
ओमफाय आहा गुफुद जाथारबाय।
नों गफुर जाथारबाय?
उम आंहा न' न' खथायाव थाबाय थायोना ओंखायनो गुफुर जाबाय न' खथा सिङाव थाबाय थायो आहा ओंखायनो सान्दुंनिफ्राय रैखा खालाम मोना ओंखायनो- गुफुर जाबाय।
फोरनाव माइ खामला गायहै।
आं गायथ'ला।
मानो गाया गायनांगौ सोलोंनांगौ माइ खामला गायनो। माइ गायनो माबायदि
रोङा होननानै लिंनायानो नङा आंखौ रावबो।
रोङा होननायजों जाया सोलोंनांगौसो।
नोंसिनिथिं दं नामा?
उम जोंथि मेरला माइ गायगासिनो बिथिं गायफै।
थांथ'लालां-
मानो थाङा जानांगौ। अ रां मोनगोन रांजों
न'आवनो न' खथासेयाव थाबाय थानोसै आं दखान होबाय थानोसै आङो रां खामायबाय थानोसै।
दखान होनायजोंल' जाया रांबो खामायनांगौ माइ खामला गायनांगौ
रां खामायबाय थानोसै
रां खामायनानै नोगोराव बेरायनो थांनांगौ आंहा
बायनांगौ गोथाव गोथाव सानफ्राम मेथाइ जायो नामा
ओमफाय दुगैहैनोबो थांनांगौ ओंखायनो रांखौ बुथुमगासिनो आङो
मेथाइ जाबाय थाबाथाय बेमार जायो
लोगोफोरजों दुगैनो थांनांगौ सान्दुङा माइ गायबा गोसोम जा- गोनना सावगारियाव मोजां नुनाय नं- बां
सावगारियाव मोजांसो नुयो बेखौ मावथि मावथि सिखोलासो होनो बिदिखौ
नोंबो थाबाय था नोंबो गु-
आंनो थाया आङो सामफ्रामबो आलिसो खोयो
माबे
आलिसो खोयो आङो दुब्लियाव सामफ्रामबो
खोनाया
सामफ्रामबो आङो
आं नोंखौ आलि खोनाय- खौनो खोनाफेरा
मानो खोनाया जानांगौ आं सानफ्रामबो दुब्लिबारियावनो खामानि मावफैबाय थायो आं रोङा जायो नामा एफा गोरोङा- नो आलि दाननो मानसिफ्रा आंखौ जोबोद बाखनायो आलि दाननायखौ जोबोद मोजां दा- नो होननानै
दे होनबा जाथ'बाय
अ दिनै जाबाय दे